औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां?
औ औ
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
औ नोंथां माने दा बे समाव माने एसे बाहहेराव दं आरो बाहेर माने एसे ओरैनो दङ आरो दोंनायलाय औ औ खोनादोंना औ माने आं एसे औ बाहेरायाव दं आरो माने
अ नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदों नामा?
औ खामानिथ' मावाखै माने ओरैनो दोंथ'यो आरो माने एसे रोय मोनाबैखो मोनाबिलिनि माने बार जानो होनना फैदोंमोन। दा बिराद बार बारदों आरो माने नोंथां।
होनबा नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायदिनि ना मा होनो?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ बिदिब्ला ओ जोङो उम खामानिनि बागै एसे सावरायदोंनि खामानिया मानसिखौ माबायदि हेफाजाब होयो आरो खामानि मावनाया जोंनि न'खरखौ माबोरै फोथांनानै लाखियो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ नोंथां आं बेनि सायाव एसे नोंथां जे बुंनो लानाय टपिक बे आयदानि सायाव एसे फोरमायनोसै। जोङो खामानि होनना बुङोब्ला मानसि मानसिनि जे जिउआव थांना थानो थाखाय जे जों खामानि मावनांगौ। दा खामानि मावनानै जे जोङो ओ गावनि जिउखौ खुंनायाव राहा लानांगौ बेनि सायाव माने जोङो बुंनो थाङोब्ला माने खामानिया जाबाय मानसिनि मोनसे मा होनो ओ ओ मा होनगोन बेखौ माने मानसिनि मोनसे अ थांनानै थानो थाखाय मोनसे राह हार माने जे जों जिउआव थांना औ जिउआव थांना थानो थाखाय जों खामानि मावनांगौ। बा जोङो निजनि उदै खौ सुफुंनो थाखाय बा न'खरखौ न'खर गंसेखौ जों दैदेनलांनो थाखाय जे जिउआव खामानि मावनो। मावनांगौ औ जों बेनो थाखायनो जों बुंनो हायो दा मानसि बे बेलायावनो मानसिनि खामानि होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि दं। खामानिया ओ एक्सलि प्रभेस सनेल खामानि दं। बा हार्डवर्क खामानि दं। मा होनोमोनलाय नों बर'आव हार्डवर्कखौ माने जोबोर खस्थ' खालामनानै मावना जानाय ना आरो। प्रफेसनेल जब खामानि होनोब्ला जोङो एसे माने इडुकेसन लानानै जोङो औ जे सोलोंथाइ लानानै औ। गोजौ थाखोनि माने सोलोंथाइ लानानै जे जों खामानि मावो। उम जेरै जब मावनाय बा साख्रि मावनाय बेफोरबाय बिदि मावनानैबो जोङो गावनि जिउखौ खुंनो हायो। बिदिनो बेफार फालांगिनि खामानि मावनानैबो जों जानो हायो। नङा होमबा औ नोंथां औ दा बे बेलायावनो नों थांनि बायदिब्ला जोङो माने माबायदि खामानि मावोब्ला जों माने जिउआव थाबैनो जौगासार जानो हायो बा जाफुंसार जानो हायो बेनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा?
अ बिनि माबोरै खामानि मावोब्ला मानसिया माने थाबैनो जौगासार एबा साक्सेस जानो हायोना।
औ नोंथां।
बेबायदि मावोब्ला माने मानसिनावसो स्केल माने एसे रोंनाय थानांगोन। एसे गियान थानांगोन मानसि नावहाय। ओ बिदिजों थाबै जौगासार जानो हागोन आरोना हयथ' मोनसे कम्पानियावहाय खामानि मोननो बेे रोंगौथि एबा स्किल थानांगोन ना मा होनो
औ नंगौ नोंथां।
बिनि नांगौखिनि जखानि माने मोननांगौ रांखौ जा लुबैदों बिनि बेसेनखौ बियो मोननो हागोन। ओ दा बेयाव बेसेबांखिनि मोननांगौ सानसेयाव बेसेबांखिनि खामायनांगौ बिनि बागै एसे गियान आरो रोंगौथि थायोब्ला बियो ओ थाबैनो साग साक्सेस जागोन आरोना हमनानै लादो मोनसे न'खरावहाय ओ बांद्राय गैथारि दंलायनो ओ थेवबो बे मानसिनाव सकेल दङ माने रोंगौथि दङ गियान दङ बे मानसिया माने गुबुन दाबसे जायगायाव बे खामानि मावनो थाखाय थांगोन आरोना हयथ' दिल्ली मुम्बाइ एबा कम्पानिफोराव ओ बिदिनो ससस गारिफोरनि मोनसे ओ सुरुम बायदि आरो ना ओ बेफोराव मेनेजार जानो थाखाय एबा खामानि मोननो थाखाय ओ बेलेक बेलेक गुबुन गुबुन ओ बिदिनो मा होनांगौ जाखोदा गुबुन गुबुन बिदिनो जाय यावहाय आरोना
औ औ खामानि मावनो फैयोब्ला
औऔ बे बायदिआव थाङोबा माने ओ बेसेबां नांगौ बियो बुथुमा लानो हागोन आरो ना होनब्ला बियो थाबैनो जौगासार जानो हागोन गियान रोंगौथि थायोबा आरो ना आरो बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा ओ माबाफोर दाजाबदेरनो हाबावदेरगोन नामा
औ औ जों माने जिउआव थाबैनो जाफुंसार जानोबा ना खामानि मावनानै माने एक्सलि बुंनो थाङोब्ला आं दा जि नुनाय जे परिबेस बा जि थासारि बेवहाय माने गोबां सुबुंफोरानो माने हार दक ओ जोबोर खस्थ' खालामनानै खामानि मावना जायो आरो ना हाज जिरा बुजिरा बा बायदिसिना अ बेफोरबायदि माने आजिखााल आथिखालनि मुगायाव माने हाजिरा बा खस्थ' मावनानै जायोब्ला माने थाबैनो जाफुंसारनायखौ नुवा आरो नान थां माने जोङो हाजिरा मावनायजों औ माने उदैनि उगैनायखौल' जफुंनो हायो आरो बेफोरबायदि आंनि मोन्दांथिबा बायदिब्ला माने जोङो हमना ला सानसेयाव हाजिरा मावनानै जोङो ब्रैजौ रां मोनो नङा होमबा ए ब्रिज रं अ ब्रैजौ रां जों माने नोङो न'खरनि जानाय लोंनायखौल' सुफुंनो हागोन बायदि माने आंनि नरनायाव आरो नाथाय जोङो न'खर जखौ जौगासार नङाबा न' लुनायनिफ्राय लानानै। गारि मथर बा बायदिसिना ओरै जुदि बायोब्ला बा जौगासार जानोब्ला जोङो मानो एसे माने स्मार्ट वार्क माने जोङो ओ मायो सोलोंथाइनि जोहै औ। अ सोलोंथाइनि जोहै एसे माने स्मार्ट वार्क बा ओ मोनसे मा खामानि मावनो फोरोंनांगोन आरो औ मा होनो बिखौ मदरखौ
गोरों आनो होनजाबाय
औ मोनसे माने खस्थ' मावालासिनो माने आरामै बिनो माने इनकाम खालामनाय ना मा होनो बर' राव अगोरल इनो माने फैसा रां आरो फिनो हानाय बेफोरबायदि खामानिखौ आखाइआव लानांगोन। आरो बेफोरखौ मावनोबाथ' जोङो। गोरलैयैनो माने मानसिनियाव माने इडुकेसनाव थाथारनांगोन नङा होमबा इडुकेसन थायोब्लासो जों माने माव खायसे खामानिखौ गोरलैयैनो मावनो हायो। थिग बेबायदिनो जों माने अ बेफोरबायदिनो माने बेफोरबायदि माने गोरलैयैनो रां आरजिनो हानाय। राहा लामाखौ लानांगोन अब्लासो जों माने जौगासारगोन बेफोरबायदिनि थाखाय जों ङो गिबियावनो माने गावखौनो सासे माने माने मोजाङै स्टाडि खालामनांगोन बा फरायग्रोना लानांगोन आरो जों फरायग्रो लानानै एसे माने मोजां जब बा मोजां साख्रिफोराव जुदि लानो हायोब्ला होमबानिया थाबैनो जौगा आरो नोंथां।
औ औ।
औ दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों नामा?
खामानि खामानि होनब्लाथ' जों मिथिखायो आरोना ओ बिदिनो ओ माबा मोनसे हयथ' हाजिराखौनो होनबाय नोंथाङा। बेफोरनि गेजेरजों जोंबो माने ओ मा मानसिया एसे देहाखौ माने मा ओ एसे थाग्रा माने गोरा लाखिनो खिनो हायो आरोना खामानिफोरनि गेजेरजोंबाबो
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो ओ आरो खामानिया मा मोनसे बिदिनो हाजिरा मुजिरा बेल' मावनाय नङा गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ हयथ' फरायनानै बिदिनो मास्टार प्रफेसार माने बिदिया होनजायो आरोना ओ थ' बियो जिरायनानैबो खामानि मावनो हागोन बे हयथ' जिरायनानै खामानि मावनायनि माबा माखासे जाहोना जेरै ओ कम्पिउटाराव थुनानै बिदिनो ओ मोनसे गावनि जेसेबांखिनि ओ हथ' कलेजावनो माबा मोनसे ओ मार्कफोर बिदिनो पारसेन्टेज दिहुनो थाखाय बेयावनो खालामनांगौ जायो। बेयाव जिरायनानै मावनाय होननानै बुंनो हायो जेरै बेंकफ्राव खामानि मावो। ओ आरो बेबायदि बिदिनो गुबुन माखासेफ्रा जाहैबाय ओ बिदिनो हयथ' खेला बायदिसिना गेलेनायजोंबो मानसिया एसे गोरा स्ट्रं लाखिनो हायो आरोना। बिदिजोंबो खेला बायदिसिना खेला गेलेनानै हयथ' फुटबल आरि गेलेनानै क्रिकेट आरि गेलेनानै ओ ओ गोजौसिना गोजौसिन गोजौ थाखोनिफ्राय गोजौ थाखो बिदि दावखोलांनानै माने मा ओ रां रुफा खामायहैनो हायो आरोना। बे मोनसे ओ खेला गेलेनायफ्राबो मोनसे खामानियानो होनजाबाय
औ औ।
औ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो ना आरो नोंथाङा माबाफोर आरोबाव न'खर खुंनायाव खामानिया माबायदि हेफाजाब होयो बेनि बागै एसे एफा खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ दा बे बेलायावनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो जुदि गंसे न'खरखौ खुंनो थाखाय जोङो माने खामानि खौ मावथारनांगोन आरो जायखि जाया खामानियानो जा माने बेखौ सुबुं माहारिया माव मावथारनांगोन आरो माने ओ सुबुङा खामानि मावनानैसो रां आरजिनो हायो बा रां आरजिनानैसो नखर गंसेखौ दैदेननो हायो नङा होमबा दा बे बेलायावनो जोङो औ जायखिजाया मानसिया माने थांना थानो थाखाय खामानिखौ मावथारनांगोन आरो
औ औ
बिदियावनो खायसेया बिजनेस मावो खायसेया फालांगि मावना मोजां मोनो खायसेया बिदिनो साख्रि मावना मोजां मोनो खायसेया बिदिनो गासैबोथ' साख्रि मावनो हाया नालाय खायसेया बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो कम्पानिफोराव खामानि मावनो थाङो।
औ औ
औ बिदिनो माने गोबां थांना थानायनि थाखाय खामानि मावनानै जानांगौ जायो आरो सुबुं मारिया। दा बे बेलायावनो खामानि होनना बुङो अब्लाथ' जोङो माने गोबां रोखोमनि खामानि दं।
औ औ जेरै माइ आरि गायनाय ना मा होनो?
औ आबाद औ बोथोर लाना बोथोर आबाद मावनाय बेफोरबो खामानियावनो गोग्लैयो। जोङो माबोरै आबादखौ मावोब्ला जौगासार जानो हायो
औ औ
ना नङाहोमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ माबार मावनायाबोथ खामानियावनो गोगलैयो
औ औ
बा माइबा मोनसे ना फिसि माइबा मोनसे ना फिनाय अमा दाउ अमा फिनाय बेफोरखौ खामबोदों गोलैयो रु माने गुबुन गुबुन राहा आरो माने गोबां राहा दं थांना थानायनि थाखाय खामानि मावना जानो दा बेफोरखौ माने बे मोनसेया सायखना लानांगोन आरो नोंथां माने मा खामानिखौ मावोब्ला आङो नखर खुंनो हागोन बा गावनि जिउखौ खुंनो हा माने जों बेनि सायाव माने औ औ नोंथां दे समाबो जाबायमोन जोंनिया न दे होमबा नोंथां
औ